ओम हेल' नोंथां खोनादोंना?
गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
ओम गोजोन मोनाबिलि। बोरै दं?
ओरैनोथ' आं मोजाङानो दंथ'यो नोंथां। दा नोंथांनि खबरा माबोरै दं?
दं दंनाया मोजाङैनो दं।
औ नोंथाङा दसे फैब्ला ओरैनो जोङो गायनाय फुनायखौ दसे लायरायसै नामा, आथिखालनि गायनाय फुनाय आरो गोदोनि गायनाय फुनाय जेनेबा ।
जायो जानाया बेथ' मोजां। ट'पिकथार, ।
एसे फोरमायनानै होनो नामा ओरैनो मा बायदि सोलायबोखो जेनेबा जोंनि गायनाय फु फुनाया गोदोनिफ्राय आथिखालसिम
गोदोनि ओम ओ दे मा होनो गोदोनि गायनाय फुनाय मा होनो गोदोनि गायनाय फुनायबाथ' गोबां मा होनो माबा गोबां सम लायै सम बोथोरारि आबादखौ मावो जेरै गायनाय फुनायनि बेलायाव मा होनो दैज्लां बोथोर सफैबा मा होनो गोबाङानो बैसागु जोबनाय लोगो लोगो दैज्लां बोथोरा सफैयो सफैनायालाय माहोनो गोदोहाय मा नो होनो बांसिनानो मोसौजों हालौनानै मा होनो माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन। गारफ्रोम मोनफ्रोम बिथिंङावनो मा होनो आरो गोबां ज' ज' गोबां न'खरावबो मोसौ हालिया थाखानायखौ नुनो मोनोमोन नुनायालाय। माने ज' ज' बयबो मिलायलायनानै माइ गायनाय हाजिर मा होनो सावरि जानाय सावरि बादालि जानायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन। जागायनायनि फाय लानानै जोबजासिम मोसौजोंनो हालौवनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनबाय, माहोनो गोबाङानो गायनाय फुनायाव बांद्राय इन्टारेस्ट गैयिखौ नुनो मोनबोदों। आरो गोबां बिथिङाव सोलायबोबाय आरो खायफा गोबां समजों खारफानानै खामानि मावनांगौ जाहैबाय, बेनिखायनो गायनाय फुनायनि बेलायाव गोबांङानो सोलायनाय फैदों।
बेयोनो आथिखालाव मा होनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बांसिन मेचिनजों खामानि मावजोबो। जागायनायाव जों खोथिया फोनायनि सिगांनिफ्रायनो जों हालेवनानै लाग्रोखानायखौबो जों ट्रेक्टरजों हालौनायखौ लानाय नुनो मोनो। जेरै टेक्टर फिसा, टेक्टर गिदिरजोंनो हालौनाय। खालामजोबनायखौ नुनो आरो खोथिया फोनायाबो माखासे थिग माबाजों गोदान मुगानि माखासे माबा बाहायनायखौ फुनायखौ नुनो मोनो, फोनायखौ नुनो मोनो आरो फुनायावबो बिदिनो माखासे रोखोमनि गोबां टेक्न'लजिजों फुनायखौ नुनो मोनबोगासिनो जों। बेफोरखौ नाथाय उम बेफोरखौ खालामनायनि जाहोनाबो मा होनो गोबां समनि आंखाल जाहैबाय, बेखायनो थाब गायखांनानै थाब फुनाय इदिनो बिनि थाखायनो गोबां बिथिङाव हेफाज जाब मोन्ना इदिनो थाबनो जावयो जायो आरो गोबां बुरजा बुरजाखौ सान सेयावनो साननैयावनो गायखांजोबनो हायो, हानायनि थाखाय जों माइ गायनायनिफ्राय लानानै गोबां मेसिं जों गायो। हानायाबो मेचनजोंनो हायो आरो मारा होनायाव मिसिनजोंनो मारा होयो बिदिखौ नुजुबो आरो आरो जानो थाखाय सौनायाबो मेचिनजोंनो सौनायखौ नुनो मोनो गोदो उवालाव सौओमोनब्लाबो दा मेसिनजों संनायखौ नुनो मोनो। हानायखौ नु आरो हानायावबो गोदो मानसि आखाइजोंनो हायोमोन दा मिसि हानायखौ नुनो मोनसै। समनि आंखालजों गोबाङानो सोलायबोबाय गोबां बिथिङनो सोलायबोबाय आरो सोलायबोनांगौबो मानोना समजों खारफानांगौ गोबां बिथिङावनो गोबां मानसि गोबानो खामानि मावा खायफा गोबां जबावनो बिजि जानानै थायो बेनिखायनो बेखायनो मा होनो बेसादा थो गयैनि थाखाय बेफोरखौ मेसिनजोंनो मावनांगौ जायो बेफोरनि बेलायाव मा होनो? मेसिन मावनायनि मावनायनि बेलायाव गोबां मा होनो गोबां एसिन जायगा । हायावनो गोबां बुरजा बुरजा माइ आबाद दिहुननो हानायखौ नुनो मोनसै । जाहाथे मान होने थोनायनि थाखाय मानसिफोरनि नांगौखौ सुफुंनायनि थाखाय । बिदिखौ नुनो मोनसै आरो । आरो मिचिनजों मावनायनि बेलायाव गोबां मा होनो मा होनो रासायनारि हासारफोरबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जाहाथे
औ ।
आबादा मोजाङै जानायनि थाखाय आरो दाथ' गोबां रोखोमनि एम्फौ एनलाफोर आबादाव मा होनो आबादखौ फुथारनो थाखाय गोबां लाफोर थनायखौ नुो बेफोरनि थाखायबो गोबां मुलि बाहायनायफोरखौ नुनो मोनसै ।
गायनाय फुनायनि बेलायाव गोबां सोलायबोदों जों दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायखौल' होननानै जाया जेनेबा गोबां माहोनो मेसें बोथोरावबो माखासे गोबां रोखोमनि आबादखौ मावो जेरै जों खेमसि बेसर बिदि मा होनो गद्रा बेफोरखौनो बेफोरनो माखासे आरो माखासे बेफोरखौ गायनायाव मा होनो? टाइम गैयिनि थाखाय बेफोरखौ मान होने मेचिनजों मावनांगौ जायो एथबां बुरजा बुरजा गोबां हाखौ मा होनो गोसोजों हालवबाय थायोबा गोबाव सम लायोना बेनि थाखायनो । सोलायनायखौ लाबोनांगौ जादों आरो जों बे मेसिनजों मावनाया गोबाव खामानिखौ थाबैनो मावजोबनो हानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो ।
औ ओरैनो जेनेबा नोंथांमोनसि गोदो बांसिन जेनेबा बै मा होनो मोसौजोंनो हालौवनाय जायोमोन ना?
हालौनाय जायोमोन
ओरैनोथ' जेनेबा जों दाथ' नुसै जेनेबा बे आथिखालावथ' मोसौ फिग्राबो बिराद खमथारसै ना? दाथ' जेनेबा मानसिफ्रा समजों लोगोसे खारफानो थाखाय मेसिन बायदिसिना दिहुननायजोंनो
उम।
मावनो लानाय जासै जेनेबा बे आथिखालाव दिहुनजानाय मेसिनफ्राबो जेनेबा जोबोद मोजांनि थाखाय होननानै आं सानो मानो होनब्ला जोङो सम समा जोंहा गोबां बासायो जेनेबा खम समनि गेजेरावनो बा दसे दसे समनि गेजेराव जों गोबां हाखौ माइ गायनो थाखाय जों ट्रेक्टर फोरजों हालेवजोबनो हायो आरो दसे ओमफ्राय जेनेबा जोङो बे माइ गायनानै मा होनो मारा होनाय समावबो मेचिनजोंनो हानाय जायो आरो ओमफ्राय बेथ' जोंनो जेनेबा जोङो नायनो थाङोब्ला ओ खासिजों जेनेबा आखाइजों हायोब्लाथ' गोबां दिन लायो नङा होमबा ओमफ्राय बेफोर नोङो मेचिन जों हायोब्ला दसेनो हायो जेनेबा सानसेयावनो गोबां बुरजा बुरजाखौ हायो माबा मा होनगोन ओ हाखांगोन आरो जेनेबा ओमफ्रायथ' आथिखालावथ' जेनेबा बे माइ हाग्रा मेचिना जायगायावनो हानाय आरो जायगायावनो मारा होनाय खेबसेनो साफा जानाय जालांखानायखोबो नुनो मोनसै आरो बेबायदिबो मेचिन ओंखारबाय आरो आथिखालाव ओमफ्रायथ' सिगांथ' बेबायदि मा होनो मेचिनाथ' गैयामोन होननानै बुंजायो ओमफ्राय बे बेबायदि गैयि समाव जेनेबा जोङो बांसिन नांगोलजोंनो बा मोसौजों हालेवनानैनो माइफोरखौ गायनाय जायोमोन आरो माइल' नङा जेनेबा बिदिनो जिखुनु आबाद मावा मानो ओ मोसौफोरजों हालेवनानै हालेनायखौ नुयोमोन आरो जेनेबा
उम
ओमफ्राय बेबायदिनो मानसिफोरा जमा जमा हेफाजाब होलायनायखौ बेखौबो नुनो मोनसै आथिखालावथ' बेबायदि जमा जमा हेफाजाब होलायनाय बिदिथ' गैया गो गोबां खम जालांबाय गोबां मानसियानो जेनेबा गावबा गाव खामानियाव दा बिजि थासै नङा होमबा ना नोंथां बेखायनो मेचिनजों खारफानो सम मेचिनो बिराद मोजां माने सुबुं माहारिखौ हेफाजाब खालामो बाय आरो
ओमफ्राय उम दे
आं माने आथिखालाव बे दिहुनजानाय मेचिनफोरखौ आं गोबां मोजांनि थाखाय खामानि मावदों होननानै आं बुंगोन आरो
उम
ओरैनो नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन नामा नोंथाङा फोरमायनो हासिगोन दे
अ आं सोंनो सान्दों नोंथां नों नोंथांनाव मा होनो जेनेबा जोंनि बे हारिमुनि माखासे मुवा बेसादफ्राबो गायनाय फुनायाव बाहागो लायो नालाय बिनि मा होनो बाहागो लानाय जों बे मेचिनजों गोरोबफानानै जोंनि हारिमुवाव माबा फोर इफेक्ट गोलैदों नामा होननानै नों सानो नामा
ओरैनोथ' जेनेबा आं बुंनि नोंथां नोंथाङा खोनासं औ जोंनि गायनाय फुनायखौ जेनेबा बर'नि हारिमुवा उम बेरखाङो जेनेबा ओमफ्रायथ' बे मेचिनजों दिहुननाय आगजु आइजें आयलाफोरजों द' बेफोरखौ जों बेफोरनिजों उम बर'नि हारिमुखौ जों बेरखानायखौ नुवाखै
उम
गोदान मुगाजों गोदान मुगायाथ' बेफोरो जेनेबा मेचिनाथ' ओंखारबाय जेनेबा ओमफ्राय बेफोरखौ जुदि जोङो बांद्राय बाहायोब्ला जेनेबा हारिमुवा लासै लासै गोमालांगोन होननानै आं सानो आरो ओमफ्राय बेबो मोनसे जेनेबा बुंनो थाङोब्ला आथिखालावथ' आं दहाय होनलांनाय बायदियानो जेनेबा ओ मानसिफ्रा समखौ गोबां होसोयैसै जेनेबा थाब खम समनि गेजेराव खामानि जानायखौ लुबैयो बेनिखायनो मेचिनजों गोबां खारफानो हमसै आरो मानसिफोरा
ओरैनोथ' जेनेबा हारिमुवाथ' जेनेबा जों गायनाय फनाय जोंनो बेरखाङो थेवबो मानसिफ्रा बेखौ गारनानै गारजेननायाथ' आथिखालावबो एफा एनै दं गामि ओ सोलफ्राव नुयो आरो जेनेबा जोंङ दासिमबो नांगोलजों हालेवनायखौ
उम
मोसौफोरखौथ' जेनेबा नोङो ओरै टाउन जालांनाय जाहांलांनायफ्रावथ' गैयानो होनजायो मोसौ फिसिनायथ' नुनो मोनला
उम
बेनिखायनो ट्रेक्टर बायदिसिना मेसिनफोरजों बाहायनानै आबादमावोआरो
बेनो जोंनि माखासे मा होनो हारिमुनि मुवा बेसादफोर जेरै गायनाय फुनायाव बाहायजानाय मोननैसो खोथालाय नों मिथियोबा
ओरैनोथ' हारिमुनि मा होनदोंबो नोंथाङा मोजां खोनायाखाससै आङो
मा होनो गायनाय फुनायाव बाहायजानाय माखासे हारिमुनि मुवा बेसादफोर नुनो मोनदों नामा नोंथाङा गायनाय फुनायाव माबाफोर नों मिथियोबा नामफोरखौ
ओरैनोथ' गायनाय फुनायाव आं नुहुराखै नोंथाङा मिथिब्ला फोरमायनानै होलाय
माने जोंनि हारिमुनि होनबा मा होनो बे माखासे गायनाय फुनायाव बाहायजानाय मा खासे बैफोर
मा होनो बै नांगोल जुंगालफ्रानो गोलैयोना हारिमुआव थ' मा होनो नांगोल जुंगाल लावथि मा होनो बेदा मै बेफोरनो गोलैयो हारिमुआव बाहायजानाय आरो जोंनि बै मा होनो गसेरै खर'आव गानग्रा खफ्रि होननाय बिदि बिदि सा माहोनो साथावमालसो बेफोरखौबो गोलैनाय नुनो मोनो जेनेबा हारिमु आव बेफोरो हारिमुवआव गोबां माबा होयो होनायालाय समाबो जाबाय खोमा दां नोंथां। समनि आंखोलाव जों दोनथ'नोसै नामा?
जागोन दे नोंथां औ दे